गोजोन मोनाबिलि नोंथां
औ नोंथां
औ ओ नोंथाङा दायो मा खालामबाय दङ।
आं दा जनानै दङ नोंथां
औ ज दङ ओ नोंथांनिथिं दा अखा हादों नामा?
हाथ हायाखै नोंथां
अ हायाखै अह बिदिब्ला आङो नों नोंथांजों दान्दिसे सम रायज्लायनो होननानै ओ फन ओ खालामनाय जादोंमोन नोंथां दसे सम रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
अ बिदिब्ला जोङो जागायनो जोंनि ओ जि बर'नि दोरोङारि जि दाउ अमा फिसिनाय ना बे दाउ अमा फिसिनायनि सोमो सोमोन्दै नोंथांजों आं एसे ओ रायज्लायनोसै दानिया नोंथांमोननि ओनसोलाव बा नोंथांमोननिथिं दाउ आरो अमा बेखौ ओ मा बोरैहाय फिसिनाय जायो आरो माबोरैहाय ओ फालांगि खालामो ओ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे ओ आंनो फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां
उम दाउ अमा फिसिनाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जों दाउ अमाखौ फिसिबोबा बोगासिनो दङ।
औ नोंगौ
दाउ अमाखौ फिसिनानै जोङो न'खरनि खरसा नांगौ जानायफोरखौ सुफुंनो हायो। उम दाउ, अमा
अमाया जोंनि
औ
न'खरनि
नांगौ समाव गोबां हेफाजाब होयो
औ नंगौ
दाउखौ जोङो मासे एबा मानै बायनानै लाबोबानो गोबां
औ औ गोबां जोलै थिखांनो हायो जों ना
हायो।
औ
बेनिफ्राय जोङो बेखौ फेदेरनानै हाथाय बाजाराव फानहैनो हायो बेखौ फाननानै जों गोबां रां मोनो बेफोर रांजों जों न'खरनि नांगौ बुस्थु जेरै थाव संख्रि बालौ माइरं मैगं थाइगं बेफोरखौ बायनो हायो
औ
अमा अमा फिनायावबो अमाखौ जोंङो बायनानै फिना लानो हायोबा गोबां मुलाम्फा मोनो बेफोरखौबो औ बेखौ फिनो थाखाय
औ
बिनि बागै आं बारा ए बे ओरै फोरमायनो
औ औ दा जेखियानो जादों सोर नोंथांमोननि ओनसोलाव बे अमाखौ मा माबोरै फिसिनाय जायो आरो बे अमानो जोंङो मा आदार होनाय जायो बेखौ नोंथांङा एसे बुंनो
ओं अमाखौ जोंनि हालामावहाय बिब्दिनो न'खराव बाजारनिफ्राय बा हाथाइनिफ्राय बायना लाना फैनानै
औ औ
बारि खनाफोराव एबा न'नि एसे साइदजा
औ औ
जायगा एसे जायगा मोजां न'फोरबो लुनां नै दोनो दोननानै जों बेनो गुन्दै माइरंनिफ्राय मोननाय गुन्दै बेखौ होयो बेनिफ्राय जों बेनो गोबां जोंनि मि थिंगाया मिथिंगायारि बमफां लाइफांफोरनिफ्रायबो गोबां आदार बुथुमनानै होनो
औ औ नोंगौ थास बिफां ना थास' बिफां बेफोरखौ होनाय जायो आरो ओमफ्राय माखासे ओ
जेरै मैदुफुल फिथाइ गोबां माखासे बिबांनि
औ
मिथिंगायारि बेसादफोरखौबो जों बेनो रुनानै होनो हायो
औ नंगौ
औ
ओ जोङो जेरैहाय मानसिया जि जायो बेखौबो बेखौनो होनो हायो आरो जोङो ना
औ हायोम
औ ओ अमा आरो दाउ फिसिनाया जोबोर गोरलै ना गोरलै आदब जोङो बेखौ साफ्रोम नखाव फिसिनो हायो आरो ना साफ्रोमबोनि जोंनि बर न नखराव बे अमा आरो दाउआ थाखायो आरोना फ्राय थाखायोना अमाया मासे मासे नङा मासेबाबो थाखायो आरो ना ओ‌ दानि जोङो आथिखालाव जोङो अमाखौ फार्म खालामो ना फार्म फिसियो माखासे लाखि बियो आरो ना माखासे ओ अमानो अमानि थाखाय जोङो गंसे नआव बानायखायोना नि थाखाय कानि ना बेफोरबायदिनो जों बानायनानै
औ पाक्कानि एबा हानि हानिफोरबो बनायनो हायो बेवहाय प्लास्टिक फोर खौ औवा फोरजों मो मोजाङै खानानै बेखौ बेरा होनानैबो दोनो
औ नंगौ ओ बेफोर बेफोरबायदि जोङो दाउ अमा फिसिनानै माखासे फालांगिफोरखौ खालामनो हायो नङा होमबा
औ हायो
औ ओ बिदिनो जोङो अमा अमायाथ जोबोद बेसेन गोनांना बेसेन गोसा जुनार बेयो अमाया जोंनि मोनसे मोनसे फिसिजाग्रा ननि जुनार बियो जोङो बेखौ गोदो सौनिफ्रायनो अमाखौ जोंनि ओ जोंनि बर‌ ना बरनि जि नखर बेफोरो ओ फिसियोमोन आरो ना फिसियै फालांगि खालामोमोन जोंनि सा सानजा भारतनि ओनसोलाव थानाय जोंनि जि बडलेण्ड हालामाव ना जोंनि बरफोरा गोदो समनिफ्रायनो जि ओ जिबायदि रायजो जाबोदोंमोन बेबायदिनो जोङो दाउ अमा फिसिनानै गोबां बिदिनो रायजो जाबोनानै जोङो माखासे ओ रांखान्थियाव जोङो आवगायबोनो हादों दों आरो नङा होमबा ओ बे एखेयनो जोङो दासिमबो अमा फिसिनायखौ जों दासिमबो बावगारनो हायाखै आरो बावगारायबो नङा बेयो जोंनि एवो समालासै बे दाउ आरो अमा फिसिनाया थाबाय थागोन नङा होमबा दानिया आ दानि अ दानि दिनाव अमानि बेसे जोबोर ओ मोजांना जोबोर दङ बेनिखायनो जोङो दाउ अमाखौ साफ्रोमबो नखरावनो फिसिनाय जायो आरो दा जोङो अमा बिमा मासे जे खालामनो गोनांब्ला ना ओ जोनो बारा खरसानि गोनांथिया जोङो हाथाय बाजाराव जोङो अमा मासे ए बायना लाबोनो हायो ना बे अमाखौ जोङो लाबो बोनानै फिसिफैनो हायो बेनिफ्राय बियो ओ खमैबोओ इन गु मानसोना ओ दाइन गु दान फिसिनानै जोङो बेखौ बिमा खालामनो हायो ना बिमा खालामनानै ओ नैबे बेनि उनाव बोसोरसे ना ओ बोसोरसे खावसे बिनि गेजेराव जोंनो बे फिसा होयो आरो नङा होमबा अब्ला जोङो अमा बिमा मासेयाव जोङो फिसाखौ जोङो दाइन ओ जि ना जिबानि गे जिबा गेजेरालासै मोनो नङा होनोमबा। बे अ जो। बि जुदि जोङो अमा बिमा मासेयाव जुदि जोङो जिथा अमा फिसा मोनोब्ल ना। जिअ जिअ जि। दा अमा फिसा मोनोब्ला जोंहा बे अमा अमखौ अमा फिसाखौ फाननो थाखाय जोंनो बारा सम नाङा जोंनो खम थारब्लाबो जों मास मोनथाम ना मास मोनथामनि गेजेराव जोंङो अमा फिसाखौ फाननो हायो आरो। बिदिनो मा अमा फिसाफोरखौ जोङो ब्रैरोजा बा रोजा बेफोरबायदि आलासि मोनो नङा होमबा। होमबा जोङो जि अमा जिथा अमा फिसायाव जों माखासे रां आरजिनो हायो। बेफोरबायदिनो जोङो अमा बिमा मासे लायोब्ला जोंहा नखरनि खरसा ना थाव संख्रि बा मुवा बे साद बायनाय बियो आरामसे जोंहा ओ खरसाफोरा अंखा ओंखारो आरो बेनिखायनो जोङो दाउ अमा फिस दाउ अमाखौ जोङो फिसिनांगौ आरो बेफोरबायदिनो जोङो दाउ अमाफोरखौ ओ फिसिनाय जायो आरो जोङो ओ जेब्ला जोङो ओ अमा अमाखौ जेब्ला जोङो बुथारनानै फानहैनाय जायो नङा होमबा। अब्ला फानहैब्ला जों आ मोनो आरो लोगोसे जोङो ओ न'खराव बो जोङो बेस एसे बेदरब्लाबो मोनजाबाय नङा होमबा।
ओ नोंगौ।
ओ बेफोरबायदिनो जोङो दाउ अमा फिसिनानै जोङो माखासे ओ रांखान्थि आरजिनो हायो आरो। दाउआथ ओ दाउआथ जबोर गोरलैना? जोङो फिसिनायाव बेमोन खस्थ गैया खालि जोङो बे थाबाय थाखायो नालाय खालि जोङो नायबायल थानांगौ आरो जों आदारफोरखौ मोजाङै थि समाव होबाय थाब्लानो जाबाय आरो नङा होमबा। माइरंआनो जा ओंखामानो जाना उम माइ ओ माइआनो जाना बेफोरबायदि जोङो होनानै फिसिनो आरो बेनिफ्राय बेनिफ्राय बेफोरबायदिनो अमायाबो इमान खस्थ गैया जोङो गुन्दै होयो जोङो बेनोना ओमफ्राय अफ्रि होयो। जोङो ना खायसे अफ्रि होयो। जायफोरा जौ सङो ना बिसोरो अ फ्रि होयो आरो नङा होमबा?
औ नंगौ।
फ्रि अफ्रि होयोबा अमाया जोबोद देरो। ना बेनिफाय हाथाइ बाजार फोराव जोंङो दाना मोनो ना बायनानै मोनो दाना। दाना होयोब्ला अमाया थाबनो देरो होननानै बुंङो नोंगोना?
औ नंगौ।
औ बिनिखायनो जोङो दाना होयो बिनिफ्राय जों माखासे ओ थास' थास' ना थास' बिफां ना थास' बुग्ला बेफोरखो जोङो हानानै रुनानै होयो आरो अमानो। ओ बिफोरो अमानि आद बेनिफाय जोङो बिदिनो बायदिसिना जोगोनार खुमब्रा लाव बेफोरबायदिनो माखासे फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो रुनानै होनाय जायोना। अमाफोरनो बांसिनानो जों गुन्दै ना गुन्दै बाहायो आरोना अमानि थाख गुन्दैयानो गुबै आ अमानि होमब्ला।
औ
बेफोरबायदिनो ओ जोङो दाउ अमाखो फोरखौ जोङो बेफोरबायदिनो फिसिनो हायो नङा होमबा?
औ
औ बेनिफ्राय ओ बिदिनो दाउ दाउखौथ' जोङो थाइफोरावनो फाननो लांखायो नङा होमबा? दाउनि दाउ बेदरनि बेसे मोजांना जोबोर बुरजा। जोङो मासे मासे दाउआवनो माखासे रां मोननो हायो। से किल' दाउनि बेसेनानो बाजौ द'जौ गाहाम जायो नंगोना? ओ अब्ला जोङो जि मा मा जिसो जों जुदि दाउ फिसिनो हायोब्ला जोंहा बेयाव माखासे मुलामफा दङ नङा होमबा? मासे ओ दाउ बिमाया जुदि जोंनो दसथा फिसा होयोब्ला ना? जोङो दस्था फिसानिफ्रायनो जों माखासे रां मोननो हागोन। बेफोरबायदिनो जोङो दाउ अमाखौ गोरलैयैनो फिसिनो हायो नङा होमबा?
औ
ओ दायो नोंथांजों दाउ अमा फिसिनायनि सोमोन्दै एसे बाथ्रा रायज्लायबाय जोबोर जोबोर गोजोननाय मोनबाय। ओ नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय बिदिब्ला जोङो ओ रायज्लायनाय आयदाखौ बेखिनियावनो दोन्थनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां औ।